खोनादों ना?
हेलौ।
खोनादों दा?
हेलौ।
औ खोनादों।
औ नोंथां खोनादों। औ।
मा खालाम‌ दों नोंथाङालाय?
आं फुंनि जामुं जाखांनानै नै जिरायबायसो दं।
मा खालामदों?
औ नोंथां। फुंनि जामुं जाखांना जिरायबायसो दं आं। नोंथाङालाय माथो खालामबायदों।
खोनायाखै।
नोंथाङालाय माथो खालामबाय दं।
नै नोंथां ओरैनो दङ नोंहालाय
आंबो ओरैनो जिरायबाय दं
उम। बिदिबा नोंथाङा जोंहा दिनै। खोनाबाय।
दिनै मानि सायाव सावरायनो नोंथां।
खोनायाखै।
दिनै मानि सयाव सावरायनो होन्दों
अ बै आबहावा गुबुंले जानायनि सायावनो एसे रायज्लायनोसै नामा
बिनोसै नामा
खोनाबाय
हा हा
जागायदो दे नोंथां
बेनि सायाव एसे रायज्लायनोसै नेे बेनि जाव जोंहा आबहावा माखौ बुङो बेखौथ नोंथाङा मिथिखायो जानांगौ ना
औ
औ जोंहा आबहावाया जोंनि औ जोंनि सोरगिदिं गासिबो मेगनजों जायखौ नुयो जों सुबुङा जेखौ बाहायो सुबुं नि थाखाय जाय आरजाथाव बेफोर गासिखौबो जेरैबायदि बिफां लाइफां हाग्रा बंग्रा गासिखौबो जोंहा जोंनि आबहावायाव गोलैयो नङा होमबा
गासिखौबो लानानै
औ औ औ दा जोंहा बियो माबोरै गुबुंले जायो होनना बुङोबा औ नोंथां
औ
ओ बिफां लाइफां दानफायनाय बिनिफ्राय गोबांद्राय गारि मथरनि लाहायनिफ्राय ओंखारनाय कलकारखानानिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दै आरो जोंनि नाङै मुवासा जेरैबायदि प्लास्टिकफोरखौ गारनाङै जायगाफ्राव गारनाय माने प्लास्टिकफोरा सेवनानै थाङा नालाय आरो माखासे कम्पानि बा कलकारखानाफोरनिफ्राय ओंखारनाय बायदि रासायनिक मुवाफोरखौ दैयाव गारनाय बेफोर जोंनि गासिबो जोंनि औ बेफोरजों जोंहा आबहावाया जोंना दिनै एसे गाबोन एसे माने सानफा एफा गाज्रि जाबोनो हमबोगासिनो आरो जायनि जाहोनाव जों सुबुं माहारिफोरनि थाखाय बा जिब जुनारफोरनि थाखाय आरजाथाव नङि जानानै फैगासिनो। जोंनि जिउ खांनायनि बेलायाव माने एसे गोब्राब थासारि सोमजिबोगासिनो आरो सान‌ सानफा एफा नंगौदा नोंथां?
नौ दा मिथ आबहावानो जोंनि थांना थानायनि गुबैै ओ मा होनना बुंगोन बेखौ दा जोंनिया आबहावाय जुदि गोग्गो नङाब्ला जों जिब जुनार लानानै मानसि दुमसि गासैबाबो जोंहा उननि समाव खैफोदाव खोख्लैगोन आरो बेखायनो जों दानि
औ
सांग्रां जानागदे गाबबाबो जों माबोरै जायो गोग्गो लाखिनो दा बेनिसायाव नोंथांङा मा मा माबायदि लामाखौ लानांगोन
दा आंनिबायदिबा माने सुबुं माहारि बांनाय लोगो लोगोनो जोंहा थानो थानो थाखाय थाखाय माखासे जायगानि गोनथि जायो नङा होमबा जायनि जाहोनाव जों गोबां हाग्रा बंग्राफोरखौ दानफायनानै न' बां लुनानै थानाय जायो आरो गोबां कलकारखाना फसंनाय जायो लोगोसे लामा बानायनो थाखाय थाखाय गोबां ओ जोंहा मिथिंगानिनो बिफां लाइफां बा हाफोरनि खहा खालामनानै लामा बानायनाय जायो। बैफोरनि जाहोनाव माने ओ आबहावानिनो गुबुंले हानाय नुनो मोनो आरो दा बेफोरखौ
नोंगौ नोंथां
होबथानो थाखाय जोंहा माखासे राहाफोर दं जेरैबायदि बिफां लाइफांखौ जोंहा फांसे दानफायोब्ला फांनै फांथाम गायनांगौ। जेरैबायदि जोंहा बा जुन नङा होमबा नोंथां मानोना बा जुनाव जों बिफां लाइफां लायनायनि महरै फालिनाय जायो आंनि बायदिबा माने बा जुनावल' बिफां लाइफां गायालासिनो गुबुन सानफोरावबो गायोब्ला मोजां। आरो गायनानैल' जानाय नङा बेखौ जोथ लानायाबो जोंनिनो बिबान आरो।
औ नोंगौ
खोनादों नोंथांङा
खोनादों दे
हेल'
औ नोंथां हेल'
नोंथाङा फंनैसो बुंलाय आबहावाखौ माबोरै संरैखा खालामनो हागोन बा माबोरै आबहावा गुबुंले जानायखौ होबथानो हागोन बेफोरनि सोमोन्दै फंनैसो फोरमायथिना हालाय नोंथाङा
आंनि बायदिब्लाथ' दा आबहावाखौ मुलि खालामनायनि गुब जाह सुबुं माहारियानो दा जों जेरै गावनि थांना थानायखौ जेरै गोरलै खालामबाय दङ
औ
दा गारि मथर सालायनायखौ लानानै कल कारखाना जेसेबां जोङो बेफोरनि सायाव जौगाहोबाय दं फारसेथिं जोंहा खहा जाबाय दं
औ
आबहावाखौ जोङो रैखा खालामनांगौब्ला जायबायदि बिथिंनिखाइ माबा जाबोबाय दं खहा जाबोबाय दं बैफोर बिथिंखौ जों खमायनो नांगोन जोङो बांद्राय मेचिननि सायाव जों सोनारना थायोब्ला। आबहाया खहा जालांबाय थागोन आरो।
औ नोंथां औ थारैनो सैथो।
जेरै खाथियावनो नों जुदि। दावबायनो हायोब्ला बेयाव नों जुदि गारि सालायना थाङोब्ला। गारि सालायनायनि सालानाय जों थाबायनानै थाङोब्ला देहानि थाखायबो एक्सारसाइस जागोन फारसेथिं आहावाया खहा जानाय नङा।
औ नोंथां।
बे बिथिङाव जों खामानि मावनो नांगोन आरो आंनि बायदिब्ला। दा नोंथाङाबो। एसे बुं नायदो माबोरै जायो आरो माबोरै जों साब सिन खालामनो हागोन।
जोंहा। गिबियावनो थाबाय होनबा नङा होनबा बिफां लाइफां गायनाय।
औ।
आरो नैथियाव थाबाय जोंहा बै। जायफोर नाखि जोंनि नाङै मुवा बेसादफोर जेरैबायदि प्लास्टिक नङा होनबा बे मुवायाथ' गोबां बे। सेवनो थाखायथ' जौसे बोसोरनि सम बारा सम लायो।
होलाइ होलाइ।
दा बेफोरखौ जोङो औ मोनसे जायगायाव जमा खालामनानै जुदि। सावोब्ला बा प्लास्टिक बाहायनायखौ जोङो खम खालाम। खालामनानै बा जोंनिनो बिफां लाइफांफोरनिफ्राय मोननाय। माबा बिफां बिफांनि बिगुरफोरनिफ्राय मोननाय बायदि मुवा बेसादफोरजों बानायनाय। जेरैबायदि फाथो फाथो दिरुंजे होनो। बस्था। बेफोरनि बायदि मोनसे रोखोमसे मना दङना बेफोरखौ बाहायोब्ला मोजां जायो। आरो बे जोंहा सेवोबो। मिथिंगाजों गोरोबनानैनो मिथिंगायावनो। आबहावानिबो जेबो गुबुंले खालामा।
औ औ
बेफोर थाबाय आरो जोंहा गोबांद्राय गारि मटर बाहायनायखौ एसे। खम बिबांनि खालामनाय।
औ
औ। आरो जोंहा कलकारखाना खुलि खुलिनायखौ एसे बादा होनायबा होब थानाय।
बेफोर बिथिङाव खामानि मावब्ला जों आबहावाया गोगो जालाङो।
औ नोंथां। थारमाने बेफोरनि जाहोनावनो जों माने जोंनि थाखायबाबो जोंनि। थाखायबो बा मिथिंगानि थाखायबो गोबां खहा जागासिनो आरो।
दा आं सानो नोंथां। जेरैबायदि जोंनि सुबुं अनजिमा बांबोबाय दं जोङो। हाग्रामा आरिखौ दानफायनानै। दा हाग्राफोरखौ जों फोजोबनानै जेरैबायदि इन्डास्ट्रि लुबाय दङ। न' बांं बिल्डिं लुबाय दङ। दा बेनि थाखायबो दिनैनि समाव आवहाया गोबां गुबुंले जानानै गरमाबो बारा जाबोदों।
औ नोंथां थारैनो सैथो।
जि मिनिटसिम रायलाथारसैना नोंथां?
खोनायाखै?
जि मिनिटसिम रायलायथारनिसै
औ नोंथां जोंहा ओमबा नोंथांजों बे आबहावा गुबुंले जानाय एबा आबहावाया माबोरै गुबुंले जायो आरो आबहावा गुबुंले जानायनिफ्राय माबोरै होबथानो हायो बेफोरनि सोमोन्दै रायलायनानै नोंथांजों एसे गोजोननाय मोनबाय लो गोसे नोंथांनिफ्रायबो आं मिथिसयै माखासे बाथ्राफोरखौ मिथिनो मोननानै जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।
आंबो दे नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ नोंथां ओमबा जोंहा मा होनदो नोंथाङा?
दोनथनोसै।
औ नोंथां दिनैनि सावरायनो गोनां आयदाखौ जोङा बेखिनियावनो फोजोबनोसै ओमबा दे नोंथां।
दे जागोन दे।
औ दे।